औ खोनादोंना नोंथां औ औ औ नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दङ अ दायो आङो ओरैनो दङ नोंथां जुदि नोंथाङा ओरैनो दङब्ला जोङो मोनसे आयदानि सायाव सावराय जागोन ना नोंथां औ सावरायजागोन नोंथां
अ अ अब्ला दिनैहाय दिनैनि आयदायाव नोंथां जोङो दावबायनायनि सोमोन्दै दान्दिसे सावराय
औ सावरायनो हागोन नोंथां औ औ अब्ला दावबायनायनि सोमोन्दै नोंथाङा फंसे बुंफोर हरदो दे नोंथां औ नोंथां जोंहा दावबायनाय होनोबाथ' मोनसे गोदान जायगायाव हान्थिनाय एबा थांलाय फैलाय बेनो औ औ औ दा दावबायनाय होननानै बुङोब्ला जोंहा गोबां जायगायावनो गोबां सुबुंफोरा थांलाय फैलाय खालामो आरो दावबायनाया मोन मोनसे जोंनि थाखाय गोनांथार होननानै आं सानो।
औ औ।
खाथि खाला जायगायाव दावबायनायनि अनग अनगायैबो जोंहा गोबां गोजान गोजान जायगायाव दावबायनायनि गेजेरजों जोंहा गोबां गोबां मा होनो रोंगौथि बा आइडिया नलेज आरो बैफोरनि बागै मास सोलिगासिनो फिनो दङ गोबां जायगाफोराव बेफोरफोरखो जोंहा मिथिनानै लानो हायो आरो मिथिनो मोनो। आरो गोबां बेफोरदि। सोलोंनो लो खाबु मोनो बाथ्रा आरो गियान आरजिनो हायो। औ औ। दा जोंहा साफ्रोमबो सुबुङानो दावबायनांगो गुबुन गुबुन जायगाफोराव। होननानै आं सानो। दा। बेफोरबादिनो जेरै जोंहा दिनै मुलुगाव दावबायनायनि गेजेरजोंनो गोबां गोजौ थाखोसिम सहैलांनो हादोंमोन।
औ औ।
जोंहा दावबायनायनि गेजेरजों मोनसे न'खर आरो समाजा गो गोजौ थाखोसिम जौगालांनो हायो होननानै आंङो सानो आरो। मानो होनोब्ला जोंहा। जोंनि गामि ओनसोलफोराथ' बारा एसेबां जौगानाय नङा। जोंहा बेफोरबायदिनो माख माखासे गुबुन जौगाखानाय जायगाफोराव। थाङोब्ला बै जायगाफोरफोरखौ दावबायनानै फैयोब्ला आरो बै जायगाफोराव माबायदि रायजो जानानै थांनानै दोंङो सुबुंफोरा। जोंहा बेफोरखो। हैयो दावबायनायनि गेजेरजों मोनदांनो हायो। आरो बैसोरनिफ्राय जोंहा। सोंनानै मिथिनानै लानो हायो। दि बेसोरो। दा बे।
औ। औ। औ-औ। ओ नोंथाङा खोनादों ना।
ओ औ नोंथां खोनाबाय दंङ।
औ-औ। ओ माबाफोर बुंदोंमोन नोंथां आं माने नेटवर्क इसुनि थाखाय बारा मोजां खोनादिया। हेलौ। ओम खोनादोंना नोंथाङा।